हेलौ
औ नोंथां खोनादों
खोनादों नोंथां
हेलौ
हेलौ नोंथां हेलौ
हेलौ
खोनादों नोंथां
हेलौ
खोनादों नोंथां आङो
औ औ औ खोनादों दा नोंथांखौ आङो कल खालामनायनि जाहोनानो जाबाय मोनसे मोजां आयदानि सा याव रायज्लायनो थाखाय आङो नोंथांमोनखौ खालाम जादों खोनादोंना
औ नोंथां खोनादों
औ दा जोङा मा ओ हान्थिनाय लामानि बेलायाव बा हान्थिनाय लामानि बागै जोङो दान्दिसे सावरायगोन नङा होमब्ला
औ
औ दा आङो एसे ओ फोरमायना होनो सानदों नोंथांनि सेराव हानि लामानि बागै दा ओ हान्थिनाय लामाया जाबाय सुबुं समाज आरो नोगोरारि दा थायनि सासे बयनिख्रुइबो गोनांथार बाहागो नङा होनब्ला नोंथां?
औ नंगौ
औ दा सासे सुबुङा ओ लामा सामा सायाव गोग्गो आरो रैखाथि खौ हान्थिनो थाखाय माने मा ओ बेफोर खान्थिफोर बा बिथिंफोर खौ मिथिनाया गोनां आरोना दा माखासे नोगोरारि दा हाथाय आरो हान्थिनाय लामा दा जोंहा मा फुटपााथ बा साइड वालड बा गाहाय लामा सायाव गारि मथर मटरनिफ्राय जुदा जानानै सुबुंफोरनि थाबायनो थाखाय मा लामा लामा मोनदोंमोन। माने मा लामा खायनि मोनदोंमोन बाहागो बा बेयो सुबुंफोरखौ माने मा एक्सिडेन्टनिफ्राय रैखा खालामो माया ओ जोंहा बेवहाय ओ गारि घराफ्रा दा मा जोंहा बेवहाय दोङो ओ लामा बारनो थाखाय ओ गुफुर आरो गोसोम माने गारां थानाय जायगा बा जेराव गारिफोरा थाब थानानै सुबुंफोरनो लामा बारनो खाबु होयो आरो बेवहाय दोङो मा सबवे आरो फ्लाइअभार बा गोसा बार मण्डल ए बा बुरजा ट्रेफिक जानाय थानाय जायगाफोराव लामा बारनो थाखाय हानि साजों माने मा एबा हानि सिंजों बानायनाय लामा दा माखासे हान्थिनाय लामानि रैखाथि नियमफोरबो दङ। फुटपााथ बाहायनाय होनना बुङोब्ला मा जेब्लाबो लामा सामायाव माने मा थाबायनाय समाव माने मा फुटपााथ बाहायनांगौ। बा फुटफााथ गैयाब्लानो ओ गारि फैनाय बा बायदिसिना ओ जोंहा मा ओ बायदि बायदि माने मा गारिफोरखौ नायना हान्थिनांगौ। दा बेनि गेजेरजों मा ओ लामा सामायाव हान्थिनायाव समाव मबाइल बाहायनाय एबा बायदिसिना ओ खोमायाव हेट फन लगायनाया मोजां नङा बेफोरखौ माना खालामनांगौ बेयो गि गिख्रंथाव जाथाय सोरजिनो हायो। बेनि गेजेरजों मा लामा बारनाय सुबुंफोरनि थाखाय थानाय ओ गो थां सिंगेलखौ नायग्रोनाया गोनां आरोना। दा ओ थाबायनायनि माखासे हान्थिनायनि माखासे सावस्रि गोहोमफोर थायो‌ ओ मा ओ मानसिया ओ सानफ्रोमबो ओ थामजि मिनिट गोग्गो लामायाव हान्थिब्ला मोदोमनि लोर बां जानाय आरो बुरजा मोदोमा खमायो। ओ आरो बेनि गेजेरजों मा बिखानि सावस्रि थायो ओ गोख्रै हान्थिनाया बिखाखौ गोग्गो लाखियो आरो ब्लाड प्रेसारखौ ओ नियन्त्रन खालामो। दा बेनि गेजेरजों मा ओ हान्थिनाय लामा होबथानायनिबो माखासे ओ गोनांथिफोर दङ हान्थिनाय लामा होबथानाया आथिखाल समाव मा सोहोर आरो नोगोरफोराव सासे गिख्रंथाव जेंना महर लादों। फुटफाथ एबा सुबुंफोरनि थाबायनाय माने लामाखौ बेलेग खामानियाव जानाय होबथानायनि जाहोन बा जेंना आरो बेखौ होबथानायनि राहाफोरखौ ओ आङो एसे बुंनो सान्दों। हान्थिनाय लामा होबथानायनि जेंनाफोर बा जहोनफोर थायो बेफोर बिजनेस बुङोब्ला जोंहा मा फुटपाथ फुटपाथ समाव माने दखान दखानदारफोराव बा बायदिसिना हखरफोर एबा थेला थेला गाला गारिफोराव बेफार खालामनाय बा बेनि गेजेरजों नंखाय गारि दोननाय बा मा साबायनाय लामानि सायाव एबा खाथि खाथियाव माने मा बायसाइकेल बा बाइक आरो गारिफोर दोननाय दा बेनि गेजेरजों मा न' बां बानायनायनि मुवा जेरै जोंहा मा बायदिसिना
ओ माने ओ रोदफोरखौ लामा सामायाव दोननाय बेफोरखौ बायदि बायदि दोङो आरोना बेनि जाहोनाव जानाय माखासे जेंनाफोर थायो ओ एक्सिडेन्ट बांनाय बा फुटपाथ‌आ जोबथा जानाय नि थाखाय माने मा सुबुंफोरा गाहाय लामा साजों थाबायनांगौ जायो। जाहोनाव गारिखौ सौ ओ सौग्रावनानै गोबां सुबुङा थैनाय एबा जखम जायो। दा नोंथाङाबो अननानै एसे फोरमायना होनो हागोन ना हान्थिनाय लामानि बागै
औ नोंथां हागोन मानो हाया जानो नोंथाङाथ' हान्थिनाय लामानि बागै गोबां खोथा आंनो फोरमायनानै थांखांबाय थेवब्लाबो आं जा रोंगौ नोंथांनो फोरमायनोसै
औ
जोंनो माने सुबुं माहारिया जेब्ला जों थांनानै थायो बेयाव जोंनो लामाया जोंनो जोबोर गोनांथार नङा होमबा नोंथां
औ औ नंगौ
जेरैहाय दा जों लामाखौ बुंनो थाङोबा मोननै बाहागोआव राननो हायो जेरैहाय मोनसेया जाबाय राजा लामा एबा हाइवे आरो मोनसे मोनसेआ गामियारि ओनसोलनि लामा
औ
राजा लामा एबा हाइवेफोरा गुबुन हादोरनिफ्राय माने गुबुन हादोरसिम थांनायाव जोंना मदद होयो नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ
आरो जोंना बे गामियारि ओनसोलनि लामाफोरा माने दाबसे माने नोगोर एबा सहरसिम टाउनफोराव थांनायाव जोंना मदद होयो नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ।
आरो जोंनि दा नुनो मोनोदि बर' हारिनि गोबां सु बुङानो माने रां आरजिनो थाखाय आबाद मावनायफोरखौ नुयो। आरो बै आबाद मावनाय माने जा फिथाइ सामथाइ बेफोरखौ जोङो बाजार एबा मा होनो फालांगि खालामनो थाखाय जोंनो लामाया जोबोर गोनां नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ।
जों बे लामानि गेजेरजोंनो जोङो माने बेफार एबा फालांगि खालामनानै रां आरजियो आरो न'खरखौ सालायो नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ।
लामाया जेब्ला जोंना मोजां अब्लाना जों बे माने जा ओ आबाद मावो बै आबाद मावनायनि फिथाइ सामथाइनिफ्राय जों माने जा मोननांगौ रांखौ जों मोननो हायो आरो जेब्ला जोंना लामाया गाज्रि अब्लाना जोङो बेफोरबायदि मोननांगौ जा फिथाइ सामथाइनि रांखौ मोननो हाया। आरो जोङो लामा मोजांब्लासो जोङो माने समाव सहैयो नङा होनबा नोंथां?
औ नंगौ
आरो जों नुनो मोनोदि माने जा जोंना समाजनि सुबुंफोरा माब्लाबाफोर एक्सिडेन्ट फोर जाबा माने बै सुबुंखौ माने हरखाबै जों दा डक्टर एबा हस्पिटालाव लांनो थाखाय जोंनो लामाखौ जोंनो नांगौ जायो नंङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ।
जायनि जाहोनाव बे लामा मोजांब्ला जोंङो बै सुबुंखौ माने खम समनि गेजेरजों लांनानै जोंङो डक्टरनाव जोंङो माने बे मानसिखौ जों फाहामनो हायो। आरो जोंना जा माने फरायसाफोराबो फरायसालियाव थांनो थाखाय बै लामाखौ माने नांगौ जायो जायनि जाहोनाव जोंनि फरायसाफोरा गोरलैयैनो फरायसालिफोराव थांनानै गोबां माने खोथा मोनथियो नंङा होमबा नोंथां?
नंगौ
आरो जों बे माने लामानि गेजेरजों जोंङो गोबां माने ओ गो जोंनि समखौ माने सुंथानो हायो नंङा होमबा नोंथां।
औ हायो हायो
आरो बेनि गेजेरजोंनो जोंहा दा लामायाव थांनायाव गोबां नियम खान्थिफोर दं बैफोरखौ जों मानिनानै सालायनांगौ नंङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ
जेरैहाय दा जों माने बाइक एबा कार सालायब्ला जोंङो माबादिहाय मा होनो नेम खान्थिफोरखौ फालिनांगौ जेरैहाय जों बाइक सालायबा माने हेलमेटफोरखौ गानथारनांगौ। आरो जोंना माने कार मारुथिफोर सालायबा जोंना सिट बेल्ट बायदिफोरखौ जोंङो लानो नांगौ नंङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ
आरो जेरै मा होनो रेड लाइट ग्रिन लाइट ट्रेफिकनि जोंङो बैफोर नियम खान्थिफोरखौ जोंङो मोजांङै मा होनो मानिनानै सोलिलांब्लासो जोंहा माने खैफोद जाथाय एबा एक्सिडेन्टफोरखौ जोङो नुनो मोना नंङा होमबा नोंथां?
औ औ
जायनि जाहोनाव बेफोरबायदि नेमखान्थिखौ मानिनानै जोंनि सुबुंफोरा माने मोज जांङै जौगालांनायखौ नुनो मोनदों नंङा होमबा नोंथां? आरो जों माने खायसे सुबुंफोरा बैफोर माने गारि सालायनायाव एलक'हल एबा फेग्रा मुवा जिनिसफोरखौ लानानै सालायनानै माने एक्सिडेन्ट जानायखौ नुनो मोनदों। जायनि जाहोनाव माने सुबुंङा जिउखौ खो खमानानै लानो गोनां जादों बेनिखायनो जों बैफोर लामाफोराव जेब्ला जोंङो गारि मथर सालायो अब्लाना जोंङो फेग्रा मुवाफोरखौ लानो नांङा। आरो जों जा माने खोमायाव इयारफन एबा हेडफन लानाय नुयो
औ